औ
औ नोंथां खुलुमबाय।
खुलुमनाय जा सरग्रोबाय नोंथांनोबो।
मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनाया जासि'नाय थाबाय नोंथां।
नोंथांनोबो मोनाबिलिनि गाहाम हामलायथिखौ जासिहरग्राय जाबाय। नोंथां नोंथाङा माबाफोरयदानि सायाव सावरायनो फन खालामदोंमोन आं।
औ नोंथां आं माने आबादनि सोमोन्दै सावरायनो होननानै आंखल खालामनाय जादोंमोन जेनेबा जों थारुन आबाद जों माबोरै गायनो हायो जायो बेनि सोमोन्दै नोंथाङा खोनासंनानै लानांगौआानो जाबायनाा नोंथां?
औ दे नोंथां नोंनि बे सावरायनायखौ आं खोनानो मोनोबा जोबोद गोजोननाय मोनगोन।
औ दे औ औ जागोन जागोन। आबाद आबाद होननानै बुङोब्लाथ' जों मिथिखायो गोदोनिफ्रायनो जोंनि ए आबै आबौ आ-आजै आजौमोना माने आबादजोंनो खाथि सोमोन्दो दं एबा आबाद मावनानैनो गावनि जिउ फोरोंनानै लाखिदों आरोना जेरै जोङो आबादाथ' जोंहा मेरला दङ जोङो गिबि एबा माबा गिबि एबा मइन एबा गुदि आबाद होननानै बुङोब्ला जोंहा माइयानो जायो आरो ना माइखौनो बांसिन मावो जोंनि बे आसाम हादर हादर सायाव आरोना बिदिनो आबादजों सोमोन्दो गोनां आं मोनसे आबादखौ नोंथांनि सिगाङाव फोरमायनो थादों बेनो जाबैाय थारुन आबाद जोङो थार' नाम्बारखौ जोङो मिथिखायो जेनेबा जोंहा बे थारुनखौ जों जेरै आलु गायोना मेसेंनि आलु बे बेफोरबायदिनो जों बेखौबो गायनांगौ जायो जों बे थारुनखौ। जेरै जों बुंनो हायो थारुन गायनो थाखाय जों गिबियाव नो जोङो हालेवगनानै लानांगोन जे जेब्ला नङाबा जोङो ओरैबो खालामनो हायो। जोङो थारुनखौ गायोब्ला जेब्ला आलुआ बुरनाय ज बुरनाय सम जायोना? बै बुरनाय समनिफ्रायनो जोङो गायनो हायो आरोना जोङो? बे आलुखौ आलुआ बुरखांबाय बनायनि उनाव फिनजिस आलु हालौवबाय बिनि उनाव मै होबाय मै होनानै आलु गो गायनायावथ' जोङो जोंहा माबा जाखाया नालाय मा होनो हाग्रा आरिस जाखाया नालाय बे आलुनि बिफां आलुसो थागोन बेनिखायनो जों बे आलु बिफांखौ गारोननानै जोङो बेयाव हालेवनानै जोङो जेब्ला हाया समान जायो मोहनानै अब्ला जोङो आलु बायदि सिरा सदा सिनबोनांगोन आरोोना बेखौ जों सिनबोनानै गायनांगोन जोङो बे थारुनखौ जोंहा हा थारुनना जाहैबाय मेरला दङ जेरै जोङो थारुन थारुन गुबै होनो आरो थारुन फिथा होनाय दङ आरो थारुन आबर जेरै थारुन सुजि बिदिनो गोबां रोखोमनि थारन दं आरोोना नोङो माखौ बायो बे नोंनि सायाव आरो बेजों जोङो बे थारुनखौ गायोबाया एबा दैज्लाङाव मोनजानाय एबा थाब मोनजानाय होननानै बुङोब्ला जोङो सुजिजों एबा आबरजों होननानै बुंनाय जायो बेयो जाहैबाय दैजलां बोथोरावनो मोनजायो बे थारुनखौ आरो जोङो बे थारुनखौ गायनो थाखाय जिे मा खालामनांगोन नोङो हाथायाव जोलै बायनानैबो लाबोनो हायो नङाबा न'आवबो दोननो हायो आरो ना। नोङो सिगां गायखांनाय जे दङबा नोंनाव ओ आलुआ बेखौ जोङो दोननानैबो जोङो गायनो हायो आरो ना फेंखा एरनाय जेरै थारुन दस्रा थाङो थारनाथ' फेंखाया। मोननै मोनथाम जायो दा मोखाङा बै मोखां थायोब्ला जोङो बेखौ हाखावनानैबो गायनो हायो एबा फिसा जायो फिसाबो दरसे दरसेबा आलु बायदि फिसा फिसाबा बेखौ जोङो दरसेैनो गायनांगोन आरो जेब्ला जोङो बै नांगोलजों बोनाय सिरा बे सिरिायाव जोङो आलु बायदि बिदि आराम मोनसे मोनसे गायलांदों आरो ना एसे गोजान गोजानाव जाहाथे बेदर थांनायाव मानिे माबा जाया एबा बिफां हरनायाव जाहाथे मा जाया जेंना जाया आरो ना मानिे बांद्राय जाब जाब गायोबाबो बैयो थारुननि बिलाइफ्रा एरा दा देन्थाइफ्रा होंगो दोंगो जायोबा माने देर नो हाया जेब्लानख जोङो बे बिफाङा मोजां देरा सनि जाया अब्लानाखि बेयो मा होनो थादर बेदरा मोजां थाङा आरो होनना बिनिखायनो जोङो एसे से नाय नायनानै एसे गोजान गोजान गायनांगोन। बिदिनो जोङ गायखांनायनि उनाव जेब्लानाखि बै थारुना गाजा हरो एबा देरो। बै देरोब्ला मा जायो बे जेब्ला जोंङो मा खालाम नांगौ ओ लास नो जोंङो एसे एसे खोस्रोना होनांगौ आरो ना। जेनेबा नै फुट गाहाम जायोबा जोंङो बै थारुनखौ जोंङो लासैनो आलु बायदि खोनानै होदो। आरो बेजोंनो जोंङो मा खालामनो हायो? बेखौ खोखांनानै जोंङो देरहोदो आरो। जेब्लानाखि देरो अब्ला जोंङो बे थारननि माखासे ए थार'नाथ' गासिबो जाजाजोबो होननानै जों मिथिखायो जों जेरै जोंङो दङ बिसङ हिसाबैबो जों जानो हायो। थास'खौ आरो बिबार आरो बेजोंनो दङ बिलाइाबो जा ओायो बिलाइ गोरलैफ्राबो आरो आ थास' आथिं बे गासिबो जाजोबो आरो ना। जों थास' बागान खालामोबा जों बै थास'नि बिबारफोरखौबो जों हाथायाव फाननानै जोङो रां आरजिनो हायो आरो थास' बिसंफोर थास' बिसंखौथ' जोङो फानला जेनेबा जों थास' आइथिंफोरखौ जोङो खानानै जोङो हाथायाव फाननो हायो आरोना? बेफोरबायदि जोंङो गोदान खामायनो हायो आरो जेब्ला गिदिर जायो अब्ला जो देरहसै देरनायनि उनाव जेब्ला बिफांङा थैहां थैहां जायो आरोना। थैयो आर ना जेरै आलुनि बायदि थैयो नङाबा बबेबा थैनि सिगांबो बुरो। आरो खिन्थु जोंङो थारुनखौ बुरोब्ला जोंङो एसे माबाानांगौ आरोना जोङो जावनांगौ जायो जेरै थारनाथ'द गिदिर गिदिर थाङो नालाय बिनि थाखायायनो जोंङो जावनांगौ जायो खदालफोरजों लानानै। बिनि उनाव जोंङो थारुनखौ जोङो हाथायाइाव केिजि होना केजि हिसाबै जों फानहनाय जायो। जेरै जोंङो केिजयाववनो गुजि नंङाबा दाइनजि मोनो आरोना ओंखारजेननाय थार'ना माने दाम गोसा लायो। आरो थारनाबो माने जानाया जाजायो खिन्थु थार'ना माइदि हाबाबा बांद्राय गोथाव जाया आरोना जोंङो थारुन गोरलैखौ जायोबा जो फे्लेग्ले जेबो पवाद एबा रुइनाया नङा आरो ना बे थारुना बेनि थाखायनो जोंङो जेब्ला बैसो जानानै एबा गोरा जायो अब्ला जोंङो बे थारुनखौ गुरनानै जायोब्ला जोंहा मोजां आरोना जेरै जोंङो गोबां रोखोमै जों जानो हायो थारुनखौ लाब्रा जों जानो हायो। ओ आलुफोर बायदि आरो ना बेफोर थारुना आरो जों अमाजों जानो हायो नाजों जानो हायो दाउजों जानो हायो। नो गोबां रोखोमै जोंङो बे आलुखौ जों जानो हायो नोंथां। ओ ओ बेबायदिनो जोंङो बे थारुननि आबाद खौ जोंङो मावनो हायो आरो ना नोंथां आंनि बुंनाया बेनोसै नोंथां नोंथांङा ओ जेनेबा माबाफोर आयदानि सायाव गियान दंबा नोंथांङा फंनैसो खोनथालांबानो जाबायना नोंथां
औ नोंथां आं नोंनि थारुन ओ आबादनि सोमोन्दै खोनानानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो थारुन आबादा दि जोंनि थाखाय बेसेबां मोजां आरो बेखौ जायोब्लाबो ओ जोंहा जेबो देहानि खथि जाया बेफोरबायदिखौ आङो बुजिनो हादों। दा आं मोनसे आयदानि सायाव फोरमायलांनो सानदों नोंथांनो नोंथांङा खोनासं लांबानो जाबाय ओ बे आयदाया जाहैबाय बे आयदाया जाहैबाय आ सुबुंफोरा गोदोनि समाव माबायदि थायोमोन आरो दा माबायदि सोलायबोखो ओं बेनि सायाव बुंनो सानदों ओ
माने सुबुंफोर होनोबा गोदोनिफ्रायनो रायजो जाबोनो रोंनाय हिसाबै बिसोरो ओ जायखि जायखिजाया ओ बिफां लाइफांफोरजों बा बेफोरनिफ्राय मोननाय मुवा बेसादफोरनिफ्रायनो बिसोरो गावसोरनि थानाय जानायफोरखौ जगायबोनानै लाबोदों आरो न' बां बानायनोब्लाबो ओ बिफां लाइफां बा दालाय दासाफोरखौ दानफायनानै बिसोरो न' न'सा खालामनानै बानायबोदों बेनि अनगायैबो उखुम होनो थाखाय थुरि बायदिसिनाखौ बिसोरो ओ उखुमाव खाफ्र्लानानै ओ औवाफोरखौ ओ खाफ्राना होनानै बा बिनि सायाव थुरि होनानै बेयावनो ओ बेरा दुमनानै हाजों लिरथेनानै हाजों गोबोरखिजों लिरथेनानै बिसोरो न'फोराव बेयाव थाबोदों आरो लासै लासैनो ओ न' गंसेनि उनावहाय गंनै गंसे बेबायदिनो लुनो रोंनाय जादों। ओ बेनि अनगायैबो हायाव उन्दुवलासे बिनिफ्राय सौखि बानायनो रोंदों सौखि बानायनानै बिसोरो ओ मा खालामदों बे गोजौआवहाय बैसां लांफ्रायाव उन्दुनो हादों आरो। ओ बेनि अनगायैबो ओ मोसौ मोसानि थाखायबो बिसोरो गावनि ओ नांगौ समावहाय ओ जेनेबा थानाय जानायफ्राव एसे मदद हिसाबै बिसोरो जुनार बायदिसिना फिसिनायनि थाखाय बिसोरो ओ मोसौ गलि ओ अमा गन्द्रा दाउ गग्रा बेफोरबायदि लुनानै अमाफोरखौ गफोर फिसिनो लादों दाउफोर फिसिनो लादों मोसौ बोरमा बेफोरबायदिखौ फिसिनानै ओ बिसोरो जिउ खुंबोदों आरो। बे ओ जुनादफोर फिसिनायनि गेजेरजों बिसोरो हाथायफोरावबो लांलाय फानलाय खालामनानै ओ गावसिनि नांगौखौ सुफुंनायावबो हेफाजाब मोननो हादों दा बेफोर बेफोरबायदियाव एसेबां मानि ओ ओ जानला मोनला नांगौ जिराद बेफोरखौ बाहायनाय जायामोन आरो गोदोनि सुबुंफ्रा नांगौखिनि गाव जानाय थानाय आरो ओ बिनि बाबाय आरो बाहेरा जेबो बायनाय बेफोरबायदिखौ लानानै बिसोरो ओ गोजोनै थायोमोन। नाथाय दा बेनिफ्राय गोबां सोलायबोनाय नुनो मोनबाय जोंनि आथिखालावहाय मा ओ बिगियानारि मुगा हिसाबै न'फोरनि लुनाय स्टाइल बेफोरबो आलादा आलादा जाबोबाय दा न'फोरखौ ओ हानि बेफोरबायदि लुला मानो होनोब्ला बेफोर लुनायनि जाहोनानो जाबाय मा बिगियानारि आदबजों जोङो ओ जायफोर न'फोरा बैसोरो सिगां समफोरना गुरै गुरैमोन जाय बारहुंखा अखाफोरजोंनो एसे एसेयावनो गाज्रि जायोमोन थाब बारा गोबाव जोरनो नागिरामोन ना नाथाय दानि दिनावहाय मा इथा सिमेन्ट बेफोरनि गेजेरजोंहाय मा खालामबोखो ओ न'फोरखौ गोरा गोरा बानायनो हाबाय आरो आरो बिनि अनगायैबो माखासे लहा बायदिसिना बेफोरखौ बाहायनानै गिदिर गिदिर न' बिल्डिंफोरबो लुनो हाबाय आरो मानसिफोरनि सुबुंफोरनि थानाय जानायफोराबो सोलायबोनो हमबाय लासै लासैनो बिसोरो ओ बायदिसिना थासारिजों खांसे मोगा मोगि जाबोनायनि गेजेरजों ओ माखासे ओ गोरलै आदबै थानो सोलोंनाय बेफोरखौबो बिसोरो साननो हनो हमबाय बेनि गेजेरजोंनो न' फाखक्काफोरखौबो लुनानै बेवहाय आरामै ओ जेरावहाय जेनिबो आंखाल गैयै बादियै न' सिङावहाय सौखि बिसिना बेफोरबायदि बानायनानै लानानै आरो गिदिर गिदिर टसप बायदिसिना उन्दुनो थाखाय मोजां जानायनि थाखाय बेफोरबायदिखौ ओ बानायनानै बा दखाननिफ्राय बाजारनिफ्राय बायनानै लायनानै बिसोरो बेयावनो उन्दुबाय आरो बिनि अनगायैबो माखासे सुबुंफोरा जायफोरा रां फावरिनि एसे बांसिन खुबिर जानो हाबाय बिसोरो ओ न'फोरखौ गिदिर गिदिर बिल्डिंफोरबो लुनो हाबाय जायफोरखौ गिदिर गिदिर मेसिनफोर बाहायनानै बेफोरबायदि न'फोरखौ लुहोनाय जायो बेफोर न'फोर न'फोरावहाय मा ओ बाहेरायाव ओंखारनाङै बायदि सुबिदा खालामनानै लाजोबो बयबो गावनि सुबिदा बायदियैनो न' सिङावहाय जेरेखम ओ न' सिंफ्रावनो थाजोबनाय सुबिदा ओ हिसाबै ओमा होनो बेखौ ओ खिग्रा खिखरसालि बेखौबो न' सिङावनो गावनि उन्दुग्रा खथा सेरावनो बानायनानै लानाय आरो जाग्रा लोंग्रायाबो न' सिङावनो बानायनाय ओ बेनि अनगायैबो उन्दुनायाबो बेयावनो थाबाय आरो माखासे ओ जिरायग्रा सालि बानायनायाबो न' सिङावनो थानाय जाय खौ जोङो बाहेरा न'नि ओ सान्दुं अखा बेफोरबायदिनि जेबो खस्थ' खालामनाङै बायदि खा बानायनानै मानसिफोरा थानो हमबोबाय आरो दा बेफोरनि अनगायैबो ओ माखासे सुबुंफोरनि सोलायबोनाय नुनो मोनो खि गोदोनि सुबुंफोरा मावथि बा जोबोर गिदिर गिदिर खामानिफोरखौ गोरा गोरा खामानिफोरखौबो आखाइजों मावबोनाय नुयोमोन आ आरो गावसोर जेबादि खामानिफोरखौ ओ गोरा नङोमोन बेफोरखौ ओ आखाइजोंनो मावनानैब्लाबो बिसोरो फोजोबनो सेस्था खालामनानै लाथारोमोन आरो जानला मोनला जिनिसफोरखौ नाङा फाङा जिनिसफोरखौ बाहायनानैबो बिसोरो मावनो रोङामोन आबाद मावनायानो जा बा गुबुन मोनसे खामानियानो जा बिसोरो ओ जेबो ओ गोनोखोआरि आदबफोरखौ बाहायामोन आरो दानि दिनावहाय नाथाय सुबुंफोरा मा खालामखो आ सोलायबोनायनि गेजेरजों बिसोरो आराम आराम थानो लुबैबाय न'फोराव एसि फांखा बेफोर बेबायदिखौ लागायनानैबो लाबाय बिसोरो आरो मानसिफोरा मा खालामखो थ बुरजा बुरजा खामायनो आदब हिसाबै बिसोरो फालांगि बुरजा बुरजा फालांगिबो खालामबो हमबाय थाखा फैसानि खुबेर जाबाय आरो। दानि दिनावहाय मा साख्रि बाख्रिफोरखौबो बांसिन नागिरग्रा जाबाय जेरावहाय ओ बांद्राय गोरा गोरा खामानि मावनााङा लासे एसे गुरै खामानि मावनायनि गेजेराव